खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा सम दं सम दंब्ला आङो जोंनि नोंथमोननि ओनोलाव दै बोथोर समाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय होनो हागोन नामा नोंथां सम दंब्ला।
औ औ हागोन नोंथां जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद बा जोंनि दोरोङारि आबाद होननानै बुङोबा जोङो गोबां आबादफोरखौ मख'नो हायो ह नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो जोंहा गुबै आबाद जोंहा माइयानो जाहैबायनाा आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबादफोरखौ मख'नो हायो जेरैहाय जोंनि बर' हारि हा गुबै आबाद होननानै बुङोबा जोंहा माइ आबाद आरो फाथो आबाद बेबायदिनो मे सि जोङो सिबिं बेसर फाथो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बोथोर हालदै हाइजें गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावो आरो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौनो जोङो दैज्लांआव मावो नालाय आं माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायनोसै नोंथां जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबा जोङो माइ आबादा जोंनि मोनसे दोरोङारि आबाद जायखौ जोङो जानानै थांनानै थायो। जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव जोङो माइरंखौ जोङो ओंखाम संनानै जाया होमबा नोंथां बिनि गुबै आबादानो जाहैबाय जोंहा माइ आबाद आरो जोङो माइ आबाद मावोबा जोङो मा होनो गिबियाव जोङो माइ जोलै ओ। लाग्रोनांगौ माइ जोलैखौ जोङो बोरै बानायो होननानै बुङोबा जोङो ओ जोङो बस्थायाव जोङो माइ फिथाइखौ जोङो सोनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो। बेनि उनावहाय जोङो मा होन्ना बुङो माखासे सान सोबनानै बियो गा यो आरो नोंथां औ बे बिनि उनाव बियो गाजा बेरोबा जोङो बेखौ बोखाङो आरो बे माइ जोलैखौ खौ जोङो माइज्लि होननानै बुङो आरोना। बेबायदिनो बे माइ जोलैखौ मोनसे समान हायाव जोङो एवनानै मा होनो ओ फोनानै लायो आरो औ अब्ला फैयोबा बियो रज'योब्ला बेयो खोथिया जायो आरोना बे जेब्ला खोथिया जागोन अब्ला बेयो रायोब्ला जोङो बेखौ मा होननानै बुङो ओ जोङो बेखौ गायगोन आरो जों माइ गायनायनि सिगां जोङो मोनसे गुवार दुब्लिखौ जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ बे एवनायाव जोङो गिबि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो मा ओ सामार होनाय जायो आरो आरो बिनि उनाव जोङो बर' होनाय जायो आरो माने मोनथारनाय आरो जोङो माइ गायनोबा जोङो आलिफोर खोनानै लानो नांगौ बिनि गुबै माबायानो जाहैबाय जेनेबा जोंनो माइ गाइनायाव मा दैनि गोनांथि जायो नालाइ ओ बे दैखौ सारि जोङो मा होननानै बुङो ओ दैखौ मोजाङै लाखिनाया आरो नांनायनि बारा दै थायोबा जोङो मोजाङै बलायनानै हरनो थाखाय जोङो मा होनो ओ आलिखौ खोनानै लायो आरो बेबायदिनो जेब्ला जोंहा हाया मोजाङै मोनगोन अब्ला जोङो बेबायदिनो माइखौ गायनाय जायो आरो माइखौ गायनानै जोङो माखासे समहालागै जोङो जोथोन लानो नांगौ जेरैहाय जोङो हाग्रा जानायखौ फुनानै होनांगौ आरो बेबायदिनो जोंनो हाग्रा जायोबा जोङो बेफोरनि आलिफोरनि हाग्राफोरखौ जोङो फोसाबनानै होनांगौ बेबायदिनो जोंहा माइया माखासे समहालागै जोङो फिथाइ ओंखारनाय सम जाहैयो बिनि एसे सिगां जोङो मोनसे फोरबो फालिनाय जायो बे फोरबोआनो जाहैबाय कारटिख गासा होननानै बुङो आरोना बे कारथिख गासायाव जोङो मोननै गं गनसा लानानै मा होननानै बुङो जोङो थाइगिर बिखुंङाव ओ थावजों जोंहा जेवारि सावहैनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेनि
औ नंगौ
बे समाव जोंहा माइआ लासैनो ओंखारबोगोन बेनिफ्राय माइ फिथाइ ओंखारनानै माइफोरा रालांनानै जोङो लासैनो मोनलांगोन आरो आरो बे मोननायनि उनाव जोंहा मा जागोन मोननानै बियो गोमोस्लिउ जागोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा मा होनना बुङो ओ माइ फिथाइ मोननायजों लोगोसे ओ माइ बिलाइफोराबो मोनलांगोन आरो ना मोनलांबाय नालाय जोङो बे समावनो जोङो मा ओ आबादखौ दिखोनानै लानायनि सम बेनिफ्राइ जोङो ओ खासि फोरजों जोङो हानानै बा आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन मा होन्नानै बुङो मेसिनफोरजों हानायखौ जोङो नुनो मोनो बेखौ हानानै जों ओ दिखोनानै ओ मोनसे ओ समान हा बा खलेस लाय्फआव जोङो लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मारा होयो आरोना। मारा होखांनानै जोङो बेखौ फोरान स्रोननानै फोरानस्रिनानै मा होनो जोङो बेखौ मारा होनाय जायो। आरो मारा होखांनानै जोङो फोरानस्राय बेनिफ्राय जोङो बाख्रियाव सोनानै दोनो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंड़ो नांगौ-नांगौ समाव जों बेखौ बारननानै लाम सुनानै
औ नंगौ नोंथां औ- औ नोंथां नंगौ औ। हेल नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेल'। हेल' नोंथां। औ। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।
हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों औ।
अ नोंथाङाबो बेबायदिनो माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हा हागोन नोंथां जोंनियावथ' दैज्लां समाव बांसिनानो जोङो गुबैयै माइ आबादखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै माइ आबादनि अनगायैबो जोङो मैगं - थाइगंनि आबादखौ मावनो हायो आरो जिंखानि आबाद पथलनि आबाद लेसरा आबाद बेखौ जोङो मावनो हायो आरो ओ दैज्लां बोथोर समाव जोङो बां -सिनानो माइ आबादखौ जोङो गायनायखौ गुबैयै नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै माइ आबादफोरा ओ दैज्लाङाव अखा हायो नालाय गायनो थाखाय एसे एसे ओ गोरलैसिन जायो आरो नोंथां। नोंथाङा जेरै आवगाय होनलांनाय बायदि जोङो माइ आबादखौ गायनो थाखाय गिबियावनो ओ खोथियाखौ फोग्रोना लानांगोन आरो नोंथाङा होननाय बायदि बिनि उनाव बेखौ सामा होनांगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ गायनांगोन आरो नोंथां गायनाय आखाइजों ग सासे ग सासे जोङो गायनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो माइ आबादा मोजांथा- मोजां जानो थाखाय बेयाव इउरिया हास हासार पटास हासार रासायनारि हासार बाहायनाय जायो आरो नोंथां। ओ गोदोथ' जोङो गोबांखौनो गोबांखौनो रासायनारि हासारखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनामोन दानि जुगाव जोङो गोबांखौनो माइ आबादखौ मोजां जानो थाखाय रासायनारि हासारखौ जोङो ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां मानोना जोंना राज सोनारि हासार बाहायसिनोब्ला औ। ओ माइ आबादफोरा एसे ओ गसा बारियो आरो मोजां जायो। बेनिखायनो जोङो रासायनारि हासारखौ बांसिनखौनो होनाय नुयो आरो नोंथां गोदोथ' ओ बिदि खानस्रि हासार गोबोर - खि हासार बेखौसो बाहायदोंमोन नालाय नोंथां दानि जुगावथ' गोबांखौनो जोङो मैगं -थाइगं, फिथाइ -सामथाय गायोब्लाबो जोङो रासायनारि हासारखौ बाहाय नायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांमोन मोन्नि ओनसोलावबो बिदिनो माइ आबाद मैगं थाइगंनि आबाद मावोब्लाबो रासोन नारि हासारखौ बाहायो जानांगौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों थांमोननि ओनसोलाव जेरै औ।
ओ नोंथाङानो फोरमायदो नामा ओ जेरै बे-बे- बेफोरनि सोमोन्द दै औ।
औ जेरै जोंनि ओनसोलाव ह गोबांखोनो जों माइ आबादखौ मावनायखो नुयो आरो जों जोङो जेब्ला ओ जेनेबा जोङो पथल आबा जिंखानि आबाद जिंखा आबाद बेफोरखौ जोङो उम ओ मावो आरो नोंथां दैज्लां समावबो जेरै जोङो जिंखा आब आबाद मावनो थाखाय गुबैयै जोङो ओ जिंखानि बेगरखौ नार्सारिनिफ्राय लाबोना नै जोङो ओ जेरै जोङो मो फोथाराव माइ गायनायखौ माइ गायनाय समाव जेरै एवो बिदिनो जोङो ओ एवनानै लानांगो आर' गोदोथ' जोंनिया मोस सौजोंसो एवोमोन नालाय एवनो थाखाय गिबियाव नांगौमोन नांगोल जुंगाल बेफोरखौ बाहाय ना जोङो मोसौजों एवोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जों गोबांखोनो टेगथरजोंसो ए एवनायखौ नुनो मोनसै आरो मानोना ओ मोसौजों एवोब्ला गोबां ओ सान लायोमोन आरो जि बिघा गाहाम एवनोब्ला दानि जुगावथ' टेक्टरा सानसेनो नो आह जि नैजि बिगा बेखौ एवनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां थाब समनि गेेजेरावनो।
औ नोंथां।
जोङो टेक्टरजों ओ एवनाय जायो आरो जेरै जिंखा आबाद जोङो ओ गायनोब्ला गिबियावनो बेनि बेगर गर जोलैखो नांगोन बिनि उनाव जोङो औ गायनोबा ओ बिनि उनाव जोङो गायनोबा बेखौ टेक्टरजों एवनानै ओ दिब खोनानै बे बेग गरखौ जोङो जावायग्रोना लानांगोन बबेबा खादाफोराव बिनि उनाव जोङो बे खौ ओ दिप गोजौ गोजौ खोनानै बेयाव बेगरखौ गरसे गरसे होनानै ज जोङो ओम बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ मान्ला होनो थाखाय बिनो हेफाजाब महरै जोङो ओ औवाखौ जोङो दान्दा बाहायना। बालायनानै जोङो ओ बिनि ओ हेफाजाबैनो बियो मानलानानै ओ फिथाइ होयो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो बेयाव औ। गोबाङानो इउरिया हासार पटास हासार बाहायो आरो नोंथां आरो गोदोनि बेबायदि खानस्रि हासार गोबोरखि हासार बेखौ एसे खम बाहायनायखौ नुनो मोनस सै आरो नोंथां जाहाथे जोङो ओ जोंनि औ बे फिथाइफोरा एम्फौ जायैनि मुलै होनाय जायो जोङो फिथाइ सामथाया थाब देरनायनि मुलि होनाय जायो आरो नो नोंथां जोङो सेरै औ जेरै दानि जुगावथ' गोबां ओ आबाद फोथाराव आबादनि ओ माइफोरनि मुङाबो गोबां ओ बेलेग। बेले ओंखारबाय गोदोनि बायदि जेरै रन्जित बेफोरथ' गोदोनिसोमोना दानिया आ गोबां गोदान गोदान मुउं ओंखारबाय आरो जेरै बेबि एग्र' बेफोरखौ जों गायोब्ला आबादा माइया एसे मोजां जासिनो।